हेल'
हेल' खोनादों दे बुंदो।
नोंथाङा मा खालामदों?
आं नै जिरायनानै दङ।
अ औ औ नोंथाङा फ्रि ना दा?
औ फ्रि औ दे
दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदों आरोना।
औ दे
औ दा बैसागु बोथोर बेखौथ' बयबो मिथिखायो बैसागु
औ
बैसागु बा बिहु दा नों बैसागुनि बारै मा मोनथियो बेखौ बा नों नि गामि ओनसोलाव माबादि फालियो बेखौ खोन्थानो हागोन ना?
बैसागो होनोबाथ' बर'आ बर' हिसाबै एसेबाबो मोनथियो आरो जोंनि बर'नि फोरबो आरो मोनसे
औ औ औ
संक्रान्तियाव गोखा गोखै जायो बे फोरबायदि बिदि खा जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो गामियाव बेरायो आरो नङा ओमबा?
रंजायो ज'
रंजायो ज'आनो बिदिनो बर'नि फोरबो हिसाबै
औ दा बे संक्रान्ति खालि जे स्निथा मैगं जायोमोन ना?
औ जायो औ
औ गोखा गोखै दा बे गोखा गोखैयाव गोखा गोखैयाव मा मा मैगंखौ जानाय जायो?
गोखा गोखैयाव ना ओदिनो लाफा सायख' ओमफ्राय सिंग्रि ओमफ्राय माबाबो होयो दिंखियाबो होयो सिब्रुबो होयो।
थालिर फस्ला
थालेर फस्ला होयो औ ओमफ्राय खांसिनस औ खांसिनसा होयो। ओमफ्राय दंबावो बायदि बायदि दङ' आरोना
जायखौ जों सानबाबो सानख'नो हायै औ दा बे संक्रान्ति खालिनो मोसौ बैसागु संक्रान्तिखौनो जोङो मोसौ बैसागुबो होननानै मोनथि
ओ ओ ओ ओ मोसौथ'
औ औ दा बे मोसौ बैसागुआ माबादि दि जायो नोंसिनि गामि ओनसोलाव
जोंनिथिं जोंनिथिंथ' मोसौ बैसागु होनोबा मोसौफोरखौ दैयाव लांनानै थुखैहैयो आरो बिदिनो मोसौ फिनानै बिदिनो माबाफोरजों माबाया आरो जाहोयो। बेबायदि औ मेथाइ औ मेथाइ रोजाबना लाङो औ बेबायदि
औ दा बे दिनखालिथ' मोसौखौ जोङो आलु फान्थाव बिनि माला गानहोनाय जायो। औ आरो बे खालि संक्रान्ति बा मोसौ बैसागुनि दिनखालिनो जोङो बावखुंग्रि हाजोबो गाखोयो।
औ बावखुंग्रि हा
नोंथाङा फैफेरबाय बावखुंग्रि हाजोआव?
थांनायाथ' खनसे ना खननै थांबाय आङो खनसे थांबाय आं देग्लाय थांरफेरबाय आङो।
औ औ दा नोंथाङा बेयाव फैनानै माबादि मोनखो मा?
एसे बोर बिबाय मन्दिराव मोजां मोजाङै आंनि साननाया जाथों होननानै।
दा बे बावखुंग्रि हाजोखौ मानो गाखोयो मोनथिगौना ना मोनथिया?
बे मो आं खोनादों बे साननाय साननायफ्रा जायोनो बे गावनि गाखोलांनो हाजोबबा थि खिनियाव गाखोलांथारबा साननाया जायोनो बेनि थाखायनो गाखोनाय जायो आरो
औ गोदोहा गोदोनि समाव सासे सासे रा-राजखुंग्रि दंमोन जाहैदों सासे राजानि बिसि
औ
औ दिप्लाइ दिप्लाइ राजा ना राजखुंग्रिनि नामा दिप्लाइमोन आरोना दा बे राजखुंग्रिना सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दंमोन
ओ
बे सेंग्राया दावहा नाङोमोन आरो हारिनि थाखाय दावहा नांना याव दाना सानसेखालि बियो गावनि जिउखौ बाउसोमनो गोनां जाबाय दावहानि समाव दाना बे खौरांखौ राजखुंग्रिया मोननानै गोसो गोरबो बायफ्लेनानै बावखुंग्रि हाजोयाव थिखिनियाव थाहैनानै जाया लोङा लासे बेयावनो थाबाय थानानै बियो थैलांदोंनो दा बे समनिफ्रायनो मिथिनो मोननाय जायोखि बावखुंग्रि हाजोयाव जों खनथाम बोसोराव खनसे नेक्स्ट फैगौ बोसोराव खनसे आरो बै फैगौ बोसोराव खनसे गासै खथाम गाखोयोब्ला जोंनि साननायफ्रा जाफुङो बा जोंनि मोाजां मोननायफोरखौ मोननो लुगै नाया बेयाव थांनानै बोर बिहैनो हायो जाहैदों अब्लाना गावनि मोजां मोननायखौ मोनोनो मोननाय सेंग्रा बा सिख्लाखौ
ओ बिदिसो ना आं बारा मोनथिजोबा बारा थांफेराना ओंखायनो बारा बुंजोबनो हाया आं
नोथाङाबो एबार थाङोब्ला मोजां मोननाय सि
ओम बिदि खालामनांसिगोन औ बिदिनो
औ आर दंबावो मोनसे मानसि बैसागु मानसि बैसागु बैसागुआ बैसाग दाननि सेथि खालारखालि जायोना औ
खोनाखार औ खोनादों दे बुंगासिनो बुं
औ दा औ मानसि बैसागु खौलाय माबायदि फालियो नोंसिनि जायगाथिंजाय
मानसि जोंना मानसि बैसागुखौ बिदिनो गाजा गोमजा रंजायो जायो बेबायदि आरो
औ
जाया नों फोरमायदो दे मारै मारै
ओरैनो थ' गोदो गोदायनि बा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बादिब्ला बैसाग दाननि सेथि खालारखालि जोङो फुङावनो सि खारनानै दुगैयै लोबै आनान गसायखौ गोसोखाङोना जायफोरा जयग' होयो बिस्रा जयग' होयो जायफोरा बाथौ फुजियो बिसोर बाथौ
औ बाथौ फुजियो औ औ
औ फुजिखांनायनि उनाव बाहाय आनान गसाइ इसोरखौ गोसखांनायनि उनाव जोङो गावनिफ्राय देरसिनाव देरसिनखौ खुलुमो बिसिनि ओमफ्राय जों मान लायो बिसोरनो सनमान होयो ना खुलुमलायनानै
औ बेनि उनाव जोङो गामिनि बयबो ज' सेंग्रा सिख्ला ख्ला बा गथ' गथाय बोरायफोरा बोराय बुरैफोरा बुरै ज' ज' ओंखारनानै बयनिबो न' न' हाबो औ आरो गु बोथोर होनब्लाथ' जौ नङाब्ला जा
जौ जाखाया आरो जौ माबा जाया जों बिदिनो जौ फिसिनाय जौ माबानाय बिदि न' न' हाबनानै लोङो आरो।
औ ओरैनो मा मा जौ सङो
जोंना जोंना ओरैनो माइब्रानि जौ सङो फिनानै दोनो आरो गोबाव बोसोरसे एक बोसोर सोरबा दुइ बोसोर दोनो। बेबायदि दोननानै बेखौनो बैसो सागुआव लोङो आरो ओमफ्राय जाय गोरान लोंग्राया गोरान लोंग्रा बेबायदि आरो।
औ जेसेबां गोबाव बेसे एसेबां गोबावनिया गोथावसिन जायो खोमा ना?
एसेबां गोबाव गोथावसिन जायो ओमफ्राय गोरा जायो आरो। बे माबयो बांद्राय गोबावनिया खरा जायो एसे।
जौवा
गोदैया बिदिनो बारा गोरना बोसोरसेथियाबा लोंनो मोजां जायो आरो गोदै जायो आरो। गोबावनायाबो गोदै जायो ओमफ्राय सिं सिंया नांलाङो आरो निसा नांलाङो गोबावथारनिया। लोंनो मोजां मोनगोन आरो बेरे मोदै बायदि गोदै मोनगोन आरो। ओमफ्राय उनावसो जायो आरो
बिदिनो बयबो ज' ज' रंजालायसैना बैस सागुआव नाथाय आथिखालावथ बिदि रंजानायखौनो नुनो मोनला बुहुत
खम जाबाय माने एकदम खम जाबाय जोंनि थि खम बाव सैदां जोंनाव बुंनो थाङोबा जोंनाव बिदिया गैथारबावलासोगोन।
औ औ औ नुलानो औ। आरो दानि गथ'फोराथ बेफोरखौ मोनथिलानो ना?
मोनथिनाय नंलाथ'लै मोनथियानो होनजायो।
गोदोथ बैसागनि फुरा दानखौनो बैसाग दानखौनो बैसागु रंजायोमोननो गोदोनि आबै आबौमोनहा। औ आरो दानि दानि समावथ साननै बा सानथामल नुनो मोनसै।
औ सानथाम बिदिनो साहायसे सानथाम थायो आरो। औ औ बेबायदिनो थायो दा।
औ आमफ्राय बिदिनो न' न' हाबनानै रंजानायफ्राबो टाउनफोरावथ सोहोरफोराव खमानो जाबायना बिदि थांलायलानो।
फोरावथन थांलायनाय गैखाया।
औ गावबागाव न'आवनो रंजानाय आलासि जालायनाय बेफोरल'सै।
बांसिन गामि एरियायाव बेखौ नुनो मोनो आरो।
औ एफा एनै नुनो मोनो खिन्थु गामिफोरावबो बहुत
उम गामियावबो खम जाबाय उम दाना।
बिदिब्लाथ बैसागुआनो गोमालांगोनसो खोमा आं सानो औ।
गोमालांगोन औ ओमफ्राय आलदा आलदा गामिफ्रावबो जा फालियो मोजां मोजां फालियो। एकदम गोदोनि निमखौ लानानै गोदोनि निमखौ लानानै फालियो आरो। दाबो गोमायाखै दस्रा गामियाव बबेबा बबेबा जायगायाव गोमाबाय आरो बेबायदि
औ बांसिनानो गोमाबाय खोमा।
औ
आरो खेला बिदिफोरबो जायोना?
औ खेला जायो औ बिदिनो खेला बायसिना औ बिदि जायो।
खेला जायो। आरोबाव बहुत मानि गाजा गोमजायै रंजायो आरो बबेबा बबेबा गामिया दाबो
जोंनियावथ' अबेबा अबेबा जिनिसखौ बानायला आरो नैबे बैसागु होननाया बे जिनिसखौथ' जोंनियाव नेम खालामबावा थेवबो ओहो बिदिया गैथारबावला।
अ औ औ होनबाथ' गोमालांबायानो।
गोमालांबायानो आलदा ओमफ्राय आलदायाव बानायो आरो जा मोजां बानायो
बानायो ओं मोसौ बैसागो फालियो। मानोना मोसौ नङाब्लानो जोङो जेनेबा गोदोनि फ्रायनो मोसौखौ आबाद मावजेननो थाखाय बाहायनाय जायोना ओंखायनो दा मान होनानै बेखौ फालिनाय जायो आरो।
बा सोरबा सोरबा मोसौखौनो लाबावलासो फिसिबावलासो बेबायदि यावनो गोमालांजोबबाय आरो बिनो मोसौ जों हालौवनाय नुला नुला नांगाल जुंगाल औ औ ट्रेक्टर जोबसै गोमालांबावो एसे बे दानि जुगनि मानसिफ्रा बाव मोनथिला बे गथ' गथाय मोनथिबावनाय नंला। नांगाल जुंगाल मै मा जिनिस बेफोर मा जिनिसै होनना सोंसिगोन।
औ
होनबा औ औ औ समाबो जाबाय दे गोजोनथों औ दे